हेलौ
अ नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां खोनाबायना खोनायाखै आं रायलायनायखौ
खोनादो आं मोजाङैनो खोनादों दे आंनिया आंखौ आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादों ना
अ नोंनिखौबो एसे ओरैनो नांथा नांथा खोनाफैदोंमोन नोंथां थारमाने ए ओमफ्राय औ खोनाबाय दे खोनाबाय ओमफ्राय नोंथां नो आं फन हरनायनि गाहाय जाहोना जाहैबाय थारमाने आं नोंजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां जे जोंनि जिउआव जे ससियेल मिडिया दा मबाइलाव सोलिबाय थागासिनो नङा होमबा ससियेल मिडियाजों जोङो नांथाबनानै थायो बियो जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैयो ए बा इमफेक्ट खालामो बेनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय दा फनखौ खालामनाय जादोंमोन दान्दिसे सम होननानै आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथाङा
औ औ जागोन दे सावरायनो हागोन
अ बिदिबा नोंथां औ बिदिबा नोंथांदों औ बिदिबा नोंथां थारमाने आङो दा ससियेल मेडियाया जेनेबा हमना लाबाय एगजामपोल हिसाबै जोंहा गिबियावनो दं फेसबुक इन्सटाग्र इन्सटाग्राम टुइटार एबा गुबुन बेलेग जा सफ्टवेर मबाइलनि बेफोर जोंनि लाइफआव मोजाङाव इमपेक्ट खालामनाय आरो गाज्रियाव माबायदि इम्पेक्ट खालामदों बेनि बागै नोंथाङा नोंनि मोनदांथिजों आंनो फंनैसो खोन्थाहरोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन
अ दा मोजां मोजां बिथिं होनोबाथाय माने एडभनेसफोर ससियेल मिडियानि ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो मोजां खामानि मावनो हानाय होननानै बुङोब्लाथाय जोङो मोजां जादों होननानै बुंनो हायोबा खायसे सुबुंफोरा जेरैबायदि फेसबुक इन्सटाग्राम बा इउटुब बिदि सालायनानै खायसे सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां नुनो मोनबोदों जोङो भ्लग नायनाय रिल्स बानायनाय बेफोरबायदिनो खायसे सुबुं सानैसो सानैसोफोरा बिदिनो मोजां मोजां ब्लग बानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेफोरबादिनो रिल्स बानायनानै बिदिनो रां ओ रां माने रां खामायखौ नुनो मोनबोदों आरो ससियेल मिडियायाव बियो मोजांनि थाखाय माने बेयो मोनसे मोजां होननानै बुंनांगोन जोङो ओ रिलस बानायनानै एसे बिदिनो फेसबुकनिफ्राय मोजां मोजां रिल्स रिल्स बानायनानै बा भ्लग बानायनानै साबसक्राइबार बानायनानै भिवार बारायनानै बिदिनो सानैसोखौ जोङो सानै सानैसो सुबुंखौ ओ फैसा खामायनानै गावनि जिउखौ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो सानै सानै सानैसोआ बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्रामनिफ्राय जोङो मोननैसो माने गियान होनायफोरखौबो नुनो मोनदों जायखौ नायबाथाय जाय जायखौ जोङो नायोबा मटिभेट मोनो माने मटिभेसन मोनो आरो बेफोर जाबाय मोजां आरो खानैसोआ बेफोरबायदिनो खानैसो सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियाखौ माने गाज्रि लामाथिं बाहायनाय नुनो मोन्दों माने गाज्रि खामानियाव बाहायनाय नुनो मोन्दों
औ
जे जेरैबायदि ओरैनो बिदिन्थि होनोबाथाय जोङो ससियेल मिडियाआवनो जाय जायो खानैसोआ रायला रायला नांलाय बायनाय रायला बा गाज्रि पस् गाज्रि पस्ट होनानै गुबुनखौ ओ गाज्रि ओ माने गुबुनखौ ब्लेक होननाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयो जाबाय बियो आरो गोबां खानैसो उन्दै उन्दै सुबुंफोरनियाव माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनियाव गोहोम खोख्लैदों गोहोम खोख्लैनायखो जो जों नुनो मोनदों आङो बेखिनि आं मिथिनो आंनि मिथिनाया बेखिनियानो नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो होमबा
औ जागोन नोंथां आं नोंथांनिफ्राय जाबायदि ओ मिथिनांगौ बेखौ ओ दा जेनेबा मुलाम्फा मुलाम्फानि बागै नोंथाङा थारमाने आर्थिक अबस्था एबा सासे सुबुङा ससियेल मिडिया बाहायनानैबाबो मोजां लामाथिं आवगायनो हायो बेखौ ओ नोङो बुंदों नंगौ आं नोंजों बेयाव ओ मथामत थारमाने आंनि जा ओ आबेग बेयो आंनो थिगखौनो फोरमायो नोंनि साइडनिफ्रायबो ओमफ्राय दा बेजोंनो लोगोसे ससियेल मेडिया होननाय लोगो लोगो जोङो दा फेसबुक हयथ'बा इउटुब इउटुब होननाय लोगो लोगो जोङो गोबां नलेज लानो हायो जेनेबा जोङो जाय जायगायाव जोङो दिनै थांफेराखै बै जायगानिफ्राय बै जायगानि थासा रि एबा बै जायगायाव जानाय जा थासारिफोर ओ थाथाय बारहावा बेफोरनि बागै जोङो दा ओ मिथिनानै जों गावनि नलेजखौ बारायनानै लानो हायो एबा जोंनि रोंगौथि खौ जोङो बुथुमनानै लानो हानायखौ जोङो मोनो जेरै ओ हयथ'बा दिनै बां अबावबा जायगायाव गोबां दैबाना जादों ओ अबेबा जायगायाव बांग्रिं जादों बेजों दिनैहाय ओ सुबुं माहारिया खैदां खैफोद जानाय बेफोरनि बागै जोङो ओ दिनै ओ गाव गियान बुथुमनानै लानो हादों दिनैहाय ओ बुंनो नांगोन जोंहा फिफा वार्ल्ड काप जादों बे वार्ल्ड कापनि जाय नलेज बेखौ जोङो इयउटुब जा फेसबुक जा एबा ससियेल मिडिया जा बेखौ ओ सेकेणड सेकेण्डनि समावनो जोङो ओ दिनै बेबायदि रिजाल्ट खौ मोनफैनो हानायखौ जोङो मोननो हादों ओ जायनि था खाय ससियेल मिडिया होननाय लोगो लोगो ओ जोंनि ओ दैलि लाइफआव ओरैबायदि मोजां इमपेक्टबो खालामदों बेखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय ओ गाज्रि बिथिंनि आं बुंनो थांगोन जे गाज्रि बिथिङाव जों नोजोर होयोब्ला जोंनि ओ गिबियै ओ मावनाय हाबा बेखौ थारमाने जेसेबां समायखौ जोङो गुबुनाव बाहायोमोन बै समखौहाय थारमाने जोङो ससियेल मिडियायाव दिनै बांसिन बाहायनानै थारमाने समाया जोंनिया आद्रि जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो बांसिनै जेनेबा मबाइलजों जुदि ससियेल मिडिया खौ नायबाय थायोब्ला जेरावहाय जोंनाव ओ फैनायानो जोबा थारमाने गोदान गोदान वर्ल्डनि जेसेबां ओ गोदान गोदान जेनेबा माबा जायो मा होनो ओ जाथायफोर जायो बिनि बे बुस्थुआहाय थारमाने ओ जोब फैनायानो जोबा नालाय गोदान गोदान सोमजिबाय थायो जायनि थाखाय जोङो नायलांबाय थानो लुबैयो जाउनाव जोंनि टाइम कनजुमा एबा समाय लानाया ओ मबाइल मोनसेयावनो ओ थानानै नायबाय नायथाबबाय थानायाव समाया जोंहा नस्थ' जायो बेजोंनो लोगोसे नांगौनि बारा जोङो ससियेल मिडिया इउस खालामोब्ला जोङो बेवहाय जोंहा बुंनांगोन मबाइलनि लाइट नाय नायबाय थानाय जागोन लोगोसे जोङो ओ बुंनाय जायो उइदाउट नेटवार्क जोंथ थारमाने मबाइलखौ नायनो हाया नालाय ओ बे नेटवार्कनि इमपेक्टआ जोंनाव खोख्लैयो आरो ओ बेफोरबायदि ओ जेंना खौ जोङो ओ एबा ससियेल मिडियानि जा गेना गोरोन थि आं बेखौ नुहुरो नोंथांनि ओ मोनदांथियाव ओरैनो आ ससियेल मेडिया होनोब्ला ओ नोंथाङा मा मा आ ससियेल मिडियाखौ इउस खालामो सफ्टवेरखौ इउस खालामो एबा इउस खालामनानै मोजां मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा आंनो
ओं आङो दासान्दि ओ इउटुबखौ इउस खालामनाय थाङो इउटुबखो खामो आरो इन्सटाग्रामखो खामो बेनि उनाव फेसबुकखौ इउस खालामनाय थाङो बिदिनो आंनाबो ओ माबायदि गोहोम खोलैदों होनना बुङोब्लाथाय फेसबुगफोराव एसे इउटुबफोरावसो निउस नायनो थाङो निउस आरो इन्सटाग्रामाव रिल्स रिल्स ओ रिल्स नायनो थाङो इबो ओ बुंनो बुंनो थाङोबा आंनिफ्रायबो माने गाज्रि गोहोम गोलैदो बायदिसो जाहैदो आरो माने जिहेथु बांद्राय बांद्राय रिल्स नायनाय बेफोरबायदियाव माने टाइमखौ
अ नंगौ ओ दा बेनो दा ओ आंनि नोजोरनिफ्रायनो आं बेखौ नुहुरदों जे जोंनाव ससियेल मिडिया बाहायनायनि जाउनाव आ नैबे जेसेबां जोंनि लाइमोन फोर एबा ओ जेसेबां जोङो सुबुं माहारिफोर दङ बांसिन गावनि जाबायदि जाबायदि जायगायाव समाय होनांगौ बेखौ होआलासिनो ओ नैबे ससिल मेडियायाव थानानै आ जेराव कमिउनिकेसन नोंजों आंजों जेराव दा सो मोजां सोमोन्दो रायलायनाय एबा आ नोंनि बागै आंनि बागै मोजां कमिउनिकेसन लालायनाय नै बेयो मोनसे गेजेराव गेप जानानै थादों एबा आ लांदां जानानै थालांदों जे नोंजों आंजों सोमोन्दोखौ जोङो ओ खम जालांनाय नै बेफोरबायदि थासारिखौ ओ नुहुरनो मोननाय जादों आरो नोंथां ओ नोंसिनि जायगाफ्रावबो दा बेफोरबायदि थासारिया ओ जाबोनाय बायदि नों एसे फिल खालामदों नामा
औ जाबोदो माने माने बांसिन गोहोम गोलैनाय गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोन्दों आङो खाथि खालानि गामिफोरावबो बिदिनो ससियेल मिडिया बाहायनायनि रायलायनाय कमिउनिकेसन स्किलखौ गैया जालांनाय नुनो मोनदों लोगोसे देहायारि बिथिङाव गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोनदों दानि उन्दै उन्दै बैसोआवनो जायनि जाहोनाव मबाइल बा टिभि बेफोर इन्टारनेट नायनायनि जाहोनाव मेगननि उन्दै उन्दै बैसोआव मेगन पावार ओ खमायनायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै बैसोआवनो ससमा लानायखौ नुनो मोनदों बुंनो थाङोबा बांसिन बांसिन गाज्रि गोमोम खोख्लैनायखौसो नुनो मोनगासिनो आरो बैफोरखौबो बैफोरखौबो मोजां ओ ससियेल मिडिया बाहायनानै नुनो मोनदों औ दे
औ ओ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों नोंथांनिफ्राय उन समाव बेफोरबायदि नलेजखौ मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय नोंथां ओ बिदिबा ओ दोन्थलायनोसै नामा नोंथां दे बिदिबा दोनथलायनोसै उनावहाय नोंजों मोजाङै रा